औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ होमबा जोङो दायो। मैहुर खो बर'फोरा जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जायो आ बेबायदिनो जाबोगासिनो। बिदिनो। बे मैहुर खालामनायनि सायावनो। जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां। होमबा नोंथाङा ओ एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा बे मैहुर खालामनायनि सायाव।
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे होनबानों।
अब्ला औ जागोन दे नोंथां। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि लाइफखौ एबा गावनि जिउखौ खुंबोनो थाखाय ओ। मैहुर खालामनानै। जाबोदोंमोन बेबायदिनो मैहुरखौ रोखोम-रोखोमै एबा गुबुन-गुबुन आदब खायदायै मैहुर खालामबोदोंमोन आरोना। जेरै ओ गनफोरखौ जं बानायनानै। मैहुर खालामबोदोंमोन।
नंगौ।
दिरुंफोरखौ जे बानायनानै मैहुर खालामबोदोंमोन ओमफ्राय अन्थाइफोरखौहाय हाथरफोरखौ अन्थाइफोरखौ ला फायोमोन। मनाफोराव बिसोरो ओमफ्राय बै फाथो सेना जेनाखि फाथो दिरुं होनोना नोंथां।। नै बेेखौहाय। माने फिन्जुर बानायनानै अन्थाइजों खुबैग्रा बानायोमोन। बे-बे बेफोरबायदि बुस्थुखौ जमा बुथुमजोबग्रोनानैहाय बै समावहाय माने मैहुराव ओंखारलाङोमोन नोंथां। बेबायदिनो। मैहुराव। थांनानै न' माखासे मोननाय मोननै बुस्थुफोरखौ नागिरनानैहाय नागिरै-नागिरै बिसोरो जेब्ला मोनो जयै होसोरलायनानै बुथारनानै बिसोरो न'आव लाबोयोमोन माखासे बुस्थुखौ बाजारफ्राव। फानहैयोमोन।
नंगौ औ।
ओमफ्राय माखासे बुस्थुखौ गावसोर रंजा बाजायै गावसोरनि न'आवहाय जाफैयोमोन आरो। बेबायदिनो बिस सोरो मैहुर खालामनानै गावसिनि लाइफखौहाय माने फोथांबोदोंमोन आरो बै समावहाय
औ औ नोंथां ओ बेफोरो खाब फा मैहुर खालामजानाय ओ माखासे जेरै जिब जुनार दावमा दाउसाफोर दं बेफोर जिब जुनार फोरनि मुंखौ नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा मा मा बो फोरखौ जों मैहुर खालामो औ
औ जेरै मैफोरखौ मोनोमोन नोंथांङा मै सेस सा ओमफाय जोंनिथिं माने मोख्राखौबो जायो नोंथां मोख्राखौबो मोख्राखौबो मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन नोंथां ओमफ्राय सेसा नि बेफोर जिब जुनारफोरखौ न'फोराव लानानै फैयोमोन आरो सेसायाखौ ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं माने मैहुर खालामनायाव ओ बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय जेनेबा न'फोरनिफ्राय ओंखा ओ साइकेलजों एबा थाबायनानै ओंखारोब्ला जेब्ला लामाफोराव बारस'नाय लोगो मोनोना
उम नंगौ
बे समावहाय नुयोब्ला अबेबा हाग्रा दरलबसे अबेबा गुदुंफोराव से साना औ माबानाथ' डाइरेक्टलि माबा गैयाना गुदुं हाबग्रा गैया
औ नंगौ
खौहाय डाइरेक्टलि माने जेराव थायो बेयावहाय बेंखननानैहाय माने होसोनानै लानानै फैयो नोंथां
औ औ
बिदिनो न'आवहाय लानानै जाफैयो आरो नोथां बेबायदि
औ बेबायदिनो औ आं बो नोंथां एसे बेनि बागैनो एसे फोरमायनोसै आंनि मिथिनाय बा मोनदांनाय फोरखौ अ बेबाय बिदिनो जोङो जेरै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया जोंनि ओ बर'फो फोरनि गेजेराव बा बर समाज सुबुंफोरनि गेजेराव ओ बियो माने दङ आरो जोङो बायदिसिना बियो माने मोनफ्रोमबो जोङो अराय माने मोनफ्रोम समावनो बा ओ जों जेखि जाया समावनो बेखौ मैहरु खालामा जोङो बोसोरावसो जोङो खनसे जेब्ला बोथोर सफैयो अब्लासो जोङो बो बै मेसें बोथोर समाव ओ जोङो बां बे मैहुरखौ खालामनो थांनायखौ थाङो आरो बेयाव जोङो माखासे आदब खायदाजों हमो जोङो मा मा माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो ओ जेजों बा ओ जेजों हमो आरो माखासेफोरखौ जोङो ओ बोरला थिर एबा बाथल एबा जोङो ओ लावथि बा थांगोनफोरजों जोङो बेखौ बुथारो थिग बेबायदिनो जोङो ओ अमा आरो मैफोरखौ जोङो होनो थाङोब्ला जोङो जे लानानै थांफायो बै ओ बै जे सानायावबो माखासे आदबफोर दङ जेरै जोङो फारसेथिंगालै ओ जोङो बै जेखौ साना दोननानै बेयाव मानसिफोर सानै बा साथाम नेनानै थाखायो जेब्ला बै ओ माखा माखासे मानसिफोरा सिगांनि थिंनिफ्राय ओ होबोयो ओ होबोनानै जुदि बे ओ अमा आरो मैफोरा बेफोर जुनारा जुदि जेयाव नांफैयोब्ला। बिसोर खाथियाव थानाय नेनानै थानाय मानसिफ्रा बेखौ बुथारो आरो बुथारनानै बेबायदिनो जोङो मैहुरखौ खालामो। बिनि उनाव जोङो सेसाफोरखौ जुदि सेसा नेवलाय बा बना हफा बेफोरखौ जोङो। खालामनोब्ला। मैहुर खालामनोब्ला जोङो जेखौ साया बेयाव मालाबा समाव जोङो। बेयाव फान होननानै बुङो जायो फानखौ बे फानखौबो जोङो सायो औवानिफ्राय बानायनाय फान बेखौबो सायो आरो माखासे समाव जोङो बै बे सेसा थाग्रा जायगायाव थांनानै बिनि ओ थाग्रा खुलिखौ संनानै नायगिरनानै। जोङो बै सिरि सिरि थांनानै बे खुलियावनो बेखौ बुथारो एबा गावथारो जों बोरलाफोरजों गावनानै बेखौ बुथारो। बेबायदि मैहुर खालामो। जों ओमफ्राय नेवलायखौ समाव जोङो गुदुंनिफ्राय जावनानैबो मोन मोनो आरो। जाय समाव जोङो बे नेवलाया जेब्ला जोङो होयो अब्लानिया बेयो खारनानै गुदुङाव बांसिन हाबो आरो। अब्लानिया जोङो बेखौ जावनानै दिहुनो। थिग बेबायदिनो जोङो बै बेफोर जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामना लाबोनानै।
औ।
जों जायफोरा मैहुर खालामनो थांदोंमोन बिसोरनो गासैबो जमायै बेदरखौ गोदानानै रानो। राननानै जायो ओमफ्राय बै ओ मानसिफ्रा गोबां माने गोदो गोदायनि मानसिफ्रा जेरै ओ बर' सुबुंफ्रा बुङो आरो बैफोर बेदरखौ जुदि माने बोसोराव खनसे जायोब्ला देहाया राफोद जायो बा जोंनि बेमार आजाराबो एसे खमायो होननानै फोथायो मानो हाग्रानि ओ जिब जुनार दाउफोरा माने मोनसे ओ गुन गोनां होननानै बिदि फोथायनानैनो जोङो माने बै मैहुरखौ खालामनो थां थांङो ओमफ्राय जोंङो मोहु-मैहुरखौ खालामनानै लानानै फैयो आरो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो आरो नोंथां जोङो थ' ओ नाफोरखौबो जोङो ओ ना गुरनो थांङो बे नाखौबो जोङो मैहुरान खालामो। जेनेबा जोङो माखासे बिलोफोर गिदिर गिदिर बिलोफोराव जोंङो बा रिजार्भफोर ओ रिजार्भफोरनि फरेस्टफोरनि बै ओ गिदिर गिदिर फख्रि बा बिलो थानायाव जोंङो थांनानै ना गु नाखौ गुरहैयो जेरै जोङो ओ माखासे समाव आस्रा जेजों जों सारो माखासे समाव जोंङो ओ बे जे सानानै जों जायखौ बा जेखि जाया नेटफोरखौ जोङो औवा आखान्थि थाम बनायनानै जों फाय औवा खानानै औवायाव जेखौ खानानै गुरो मा बुङो बेखौ ओ जोंनि थिं हप्ता होनो हो हप्ता बे हप्ता जेखौबो लानानै जों जोङो ओ ना गुरहैनायखौ नुनो मोनो मेथ'खाफोरखौ जों गुरो ओमफ्राय जोंङो फल'जोंबो जोङो नाफोर बम होयो ना गिदिर गिदिरफोरखौ थिग बेबायदिनो जोंङो ना फोरफोरखौबो मैहुर खालामनानै लायो लाबोनानै जोंङो बायदि रोखोमनि मैगंफोर मैगंफोरजों जायो जेरै जोङो माने बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला जोङो माने बांसिन माने गोरलैयै बा रुनानै थाव होआलासिनो मस्ला मस्लि होआलासिनो जोङो बानलु संख्रिल' होनानै जोङो संनानै जानो हायो जेरै मैथा मैथा गो खा मै था गोखै बे फोरजों जोङो संनानै जाफैयो आरो जोङो मेसें बो थोराव मोननाय जेरै ओ उदां बोथोराव बा गोजां बो र समाव मोननाय लाफा लाइ जों बैफोरजोंबो लाइ लाफाफोरजों जोङो मैखारि जोङो बिदि जायो ना नाखौ होसननानै बेबायदिनो जोङो ओ नाहा मैहा बा जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जाफैयो आरो नोंथां बे नोंथाङा बेबायदिनो नोंसोर थिं नाफोरखौ मैहुर खालामनाय हुदाखौ नोंथाङा नुन्दुंना नुवाखै बा दङना गैया
दङ नोंथां दङ जोंनिथिंबो माने नैबे दैज्लां बोथोरखौनो हम लानोसै आङो दैज्लां बोथोराव जोंनिथिं ओरैबायदि ना फैयोना नोंथां
औ
बहुत फैयो माने ओ जोंनाथ' भुटान सेर सेेर सो नालाय भुटाननिफ्राय नै बे मे ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ ना सलथखा ना ना खान्दा ओमफाय ना थारालान्दि ना एलेंगा नै बेफोरबायदि नाया भुटाननिफ्राय ओरैबायदि ओंखारबोयो माने दैदो दैजोंहाय जेब्लानो अखा हायो जेब्लानो दैजोंहाय ओंखारबोफायो माने नोंथां ओमफ्राय बेखौहाय जेब्ला अखा हायो मानसिफ्रा बेखौहाय साथेनानै लायनो रेडि जानानैथायर थायो आरो बेखायनो साथेेग्रा ओ जेरै साथेग्रा आगजुफोरखौहाय रेडि खालामनानै लायो ओ ला फि बायजे फासिजाल नैबेफोरजोंहाय माने नाफोरखौहाय साथेनानै नआव लानानै फैयो आरो
औ औ नोंथां होमबा जोंङो सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो दोनथनोसै
जागोन नोंथां औ जागोन दे